नोंथां खोनादों अ
होमबा जोङो नोंथां दा जोङो ओ बर'फोरनि ओ जानाय-लोंनायनि सायाव रायलायनोसै
जानाय लोंनायनि सा
अ दों-दों आरो दोरोङारि जानाय लोंनाय गोदो गोदायनिफ्राय माबायदि जाबोदों मा माखो जायो मा माखो जानाय मोजां मोनो आरो माबायदि सङो बेफोर जा जानायनि सायाव रायलायनोसै होनबा नोंथां
नंगौ नोंथां जोंनाथ' बर'नि गाहाय जानाय आदारफोरा होनोबा जानाय ओंख्रिखौ जों बुङोब्ला मा होनो अनला अनला ओंख्रि दङ, सबाय साम', सबायजों जहल, ओमफ्राय बिदिनो नारजि अमा,
औ
दा बिदिनो गोबां दं आरो जोंनि बर'आ आ समाजाव बे जानाय ओंख्रिया जों दा आथिखालाव ओरैनो बांसिन जोंखौ जोङो नुनो थाङो मा होनो ओ सबाय साम' ओमफ्राय अनला दाउ ओमफ्राय नारजि अमा जों बेखौ बांसिन जानो मोजां मोनो आरो नङा ओमबा नोंथां
औ नंगौ नंगौ
गोदोनिफ्रायनो सोलिबो सोलिबोगासिनो दङ जोंना गोदोहाय मा होनो गामि ओनसोलावहाय जों बांसिन अनला अनला दाउ ओमफ्राय हांसो खुमब्रा बेनि उनावहाय नारजि अमा बेनि उनावहाय सबायजों दाउ बेफोरबायदि जानायखौ जोङो बांसिन नुनो मोनोमोन आरो होयोब्लानो जोङो बांसिन सबाय दाउ आरो अनला दाउ नङाब्ला, हांसो खुमब्रा बेखौ संनानै जों जाहोनायखौ जों नुनो मोनो आरो।
औ नंगौ नंगौ ओ
नोंथां नोंथांमोननियावलाय माबायदि
अ जो जोंनियाथ' फ्राय जोंनि बर'फोरनि जिखि ओनसोलाव जायगायाव थायामानो एखेयानो जायो जोंनि बर'फोरनि जानाय लोंनायफोरा आरो जायगा लायै जायगा जायगा संनाय-खावनायफोरा एसे आलादा आलादा जायो
औ आलादा जायो नोंथां औ बबेबा जायगायाव खारै जायो बबेबा जायगायाव खारै होनानै जाया नोंगौ नोंथां।
औ नंगौ जेरै मबाफोर सोरबा जोंथ' बांसिन सबायाव सबाय ओंख्रियाव जोङो खारै होनायखौ जों नुनो मोनो।
नुनो मोनो औ-औ
मबा मबा जायगायाव खारै होआलासिनोबो सङो सबायखो आरो जोङो सबायाइखौ जों बर'फोरा जाहाथे सबाया थाब रुइथो होननानै जों खारैखौ होनाय जायो आरो जोङो मा होनो सबायखो जोङो बांसिन जोङो अमा बेदर, जों जायो जेरै अमा ओ बेदर फोराननानै बिदिनो दाउ बेदर फोराननानै दाउजों मोजां जायो आरो बांसिन जोंनि लोगोसे जोङो आरो सबायखो जोङो सो ओ साम' सा साम'जोंबो जों संनायखो नुयो साम'जों जोबोर मोजां जायो जानो थाखाय अ बर'फोरनि बेफोरनो आरो मेन जानाया साम' सबाय, अमा सबाय दाउ सबाय जों बिदिखौनो बांसिन जानाय नुयो आरो लोगोसे जोंनि बर'फोरा जोङो खुमब्रादो हांसोजोदो
नोंगौ नोंथां औ नों
गोबां बिबांनिनो जायो।
माने गामि मानो होनबा आलुनि खेथि खालामोमोन आलुनि आबाद आरो सबाइनि आबाद मावोमोन नङा होमबा नोंथां बे आबादनि थाखायनो ओं। गामि ओनसोलाव बांसिन बेफोर बे ओंख्रिखौनो ओ जानाय जायोमोन आरो नोंथां।
ओ जोंगो माने बायनो बायना जाया आरो जों जों आबाद मावनाय जिखो मोनो बे खोनो जोङो जायो आरो बायनो गोनांथियानो गैया जोङो जेरै स-सबाइ दालि जा मु सुर दालिनो जा माबा जा गासै जों गावनो आबाद मावनानै आबाद मावनाय दिहुनना लायो बेफोरखौ जोङो जेरै होनबा जोंनि हाग्रा बंग्रानिफोर माखासे जानाङा जेरै जोङो सजना बिलाइखौथो सिनायो नोंथाङा? सज'नानि बिलाइ बेखौबो जोङो खारै जायो जोंनि बर' फ्रा जेरै गोरान नादो ना गोरानदो ओ माने गोबां जायो जोंनि फ्रा खारै बानायनानै आरो बेफोर सजना बिलाइफोरा जोंनि अर्गेनिक बेफोर खो देहानि थाखाय जाबोला मोजांबो बेफोर आरो बेफोरबायदि जों अर्गेनिक फोरफोरखो जोङो बुथुमनानै जायो आरो बर'फ
नंगौ नोंथां औ आजिखालिथ' खारैनि जायगायाव सदाबो ओंखारबाय न
अ आथिखालाव ओ ओ गु ओ बिदिनो गुबुन हारिफोरा बे सदाखो बाहाय हायो जोंनिफ्रा दाब जों खारैखोनो बाहाबाय थायो आरो जोंनि खारैखोनो जोङो अर्गेनिक जोंनि खारैया। जेनेबा जों था-थालिर थालेर बिफांनिफ्राय जोङो मोनो थालिर बिफां थालिर मादानिफ्राय जोङो। जों नुनो मोनो आ आरो लोगोसे होनब्लाथ' जोंनिया मा होनो बा बेसर बेसरनि मा बिफांफोरा बेसरफोरखौ ओ बि ओ। ओ आरो सबाइ बियो बिफांनिफ्रायबो जों बे खारैखो बानायनाय नुयो आरो जोङो ओ जोंथ'
बेसर आरो साबाइनि आबाद मावो जों बिनि फिफांखौनो ओ खारै बानायनानै ज'मा खालामनानै दोनखायमोन आरो गोदोनि समाव।
नंगो नंगो नोंथां अ।
ओ
जोंनियाथ' बांसिन जेरै ओ खा-खारै होनब्ला जों गासैबो ओ माबाफोरफोरखो मैगं थाइगोन जों खा-खारै होननानै जायो जों बुंनो हाला जेरै जों खुमब्राखौ मालाफोर जों खारै होनानै ना गोरानजों संनायखौ नुयो खुमब्राखोबो आरो लोगोसे ओ मुदु-मुदुफु फिथाइखोबो जोङो गुबुनफोराथ' एवनानै जायो सबजि बानायना नाथाय जोङो नादो रुनानै ओ नादो माने खारै होना संनायखौ नुयो जोङो ओ खुमब्राबो बिदिनो जानो मोजां जायो जोबोर मोजां जायो आरो।
औ बिदिनो
अ
जायो नङा होनबा नोंथां?
नंगो नंगो।
दैज्लां बोथोर आरो मेसें बोथोरावबो जोङो माखासे एम्फौ एनलाफोरखौबो नायगिरनानैबो जायोमोन नङा होनबा नोंथां जेनेबा मेसें बोथोरनि होननानै बुङोब्ला जोङो गुसेंग्राफोर नागिरनानै जायोमोन गुर बिला नागिरनानै जायो। उरि उरिखौबोथ' जोंहा बाथोन जानो बिराद गोथाव नङा होमबा?
नंगो नंगो नंगो नोंथां।
उरिखौ जोङो मोनानि समावहाय बाथि बा लेम्पफोरजोंनो जोङो ओ बिनि लाइटखौ बाहेरायाव दोननानै माने दैयाव बाल्थिङाव दोननानै जों हमनानै बिनि गानखौ फुनानै जोङो बाथोन देनानै जायोमोन
नंगौ नंगौ एवनानैबो जायो आरो आरो जोंनिया थ' न'आव फिसिना मोननाय होनब्ला जोङो लाथ लाथा एम्फौआ जोंनि आंगो जोंनो बर'नि लाथा एम्फौआ अ जोङो माने एवनानै जानानैबो जोबोर गाहाम नाङो लाथा एम्फौखो लोगोसे नोङो अ अनलाजों संबोलाबो अनलायाव होनानै
औ खोब गोथाव मोनो
जोबोर गोथाव मोनो माने जोंनि बे लाथा एम्फौखौ जानानै आरो बर'फ्रा बे बे बिदिनो गोबां फिसिबाय फिसिनानै बेनिफ्राय फिथोबनिफ्राय खुन्दुंबो दिहुनो बर'फ फ्रा जोंनिया आरो बे फिथोबनि बेखो जायो खिथोबनिफ्राय बहनोबा आरो एम्फौखौ दिहुननानै जोङो जायो आरो जों बर'फ्रा गोबाङैनो
खालामफिननाय जायो
अ नंगौ नोंथां
फोरनिसिम जों बर'आ गावनो राफोद खालामनानै मावनानै जानायखो जों नुनो मोनो दा नोंथां सबाय ओमफ्राय बेसर ओफ्राय बायदि रोखोमनि जेनेबा मेरला
नो-नोंथां नोंनि माथोया एसे नांथादो
अ आंनिया नोंथाङा
अ नोंथांनि माथोआ सम सम एसे नां
अ अ दा माबायदि खोनादों नोंथां औ औ माने आं सोंनाया बेनोमोन नोंथां ओ जों नों नोंथांमोननि ओनसोलाव जेनेबा जों गोदो समनिफ्राय आबाद मावनानै ओंख्रिखौ दिहुननानै जाबोनाय नङा होमबा
औ नंगौ नोंथां
बेसर सबाय ओमफ्राय दैज्लांनि मैगं बा मेसेंनि मैगं दं बेफोरबायदि आबादखौ दा बेसेबां बिबांनि मावनायखौ नुनो मोनबावो नोंथां
जोंनिथिं दा खम जोबोर खम नुनो मोनो मानो होनबोला जोंनिथिं हा हुवा खमायजोब्बाय दा जोंनि गामिया लासै लासै नोगोर नोगोर बायदिनो सोहोर बायदिनो जालांबाय दं माखासे गेदेर गेदेर बिल्डिं लुदों स्कुल कलेज मेडिकेल लुदों बेफोरबायदिनो कारखाना लुबाय दं बेफोरनि जाहोनाव हाफोरा खमि लांबाय जोंनिया खमिलांनानै दा जोंनिखौ बांसिन खानैसो मानसिफोराथ' आबादारिफोरा बे बेफार फालांगि खालामनो थाखाय गायो आरो माखासे एसे हा थानायफ्रा न' जानो आनथा थाखायल' गायो मैगं थाइगं लाइ लाफा दुन्दिया आरिफोरखो जेरै फानलु अ जेरै जुखाम बेफोरखौ भिन्दि बिलाथि थाइबें बेफोरखो न ओ
बाथोन
हा हा
गावनि ल' मैगं थाइगंफोरखौ दा दानि समाव जों गा गायनानै जास नङा होमबा नोंथां
नंगौ नोंगौ नोंथां। नाथाय सब जों जानो आन्था न'आवनो आरो दा जोंनिथिं बुंनो थाङोबा बिदिनो बो ब्रैजि जौखोन्दो। आबादखौ मावो माइजों माइ आबादजों लोगोसे
औ औ औ माने दाखोलैसो खालामनो थाखाय जों आबादफोरखौ मावनायखौ जों एसे खम नुसै
औ।
फालांगि खालामनो थाखाय आबाद मावो बिसोर माने फालांगिनि ओ थाखायल' आबादखौ मावनाय जायो आरो आरो बैसोर फोरबायदि सुबुंखौल' जोङो आबादखौ मावनायखौ नुनो नङा ओमबा।
अ आथिखालावथ' जोङो अ आबादारिफोरा जोबोर खमिबाय। आथिखालाव जोंहा अ बे आबहावा गुबुंले जा जानाय जे दहाय रायलायनाय बायदिनो बेफोर जाहोनाव माइ आबाद फोराव मोजाङै माइ मोनैनि थाखाय बोथोराव अखा हायैनि थाखाय एसे खमिलांबाय आरो माइ आबाद लाफोरखो लस जानायनि थाखाय गोबाङानो बिदिनो खामला र जानो आनथाल' न'निखौल' माबा गायो आरो जोंनिया दा हम
औ दाथ' ओमफ्राय नोंथां ओ दैज्लांनि जोंनि जानाय होनोबा दैज्लांबोथोराव जोङो ओरैनोथ' लाव जोगोनार खुमब्रा बायदि रोखोमनि जोङो बिदि बिफांखौ गायनानै जायोमोन नङा होमबा नोंथां? दा बेफोरबायदि आबाद मावनायाथ' खमायलांबाय ओमफ्राय आरो जों नायोबा जों एम्फौ एनला बा गोदो जों सिंखावरिफोरखौ जायोमोन गांजेमाफोरखौ नागिरनानै जायोमोन नाथाय जों आथिखाल ओ ना नायनो थाङोब्ला जों बेबायदिखौ जों दुब्लियावनो गोबां खम मोनसै नङा होमबा नोंथां?
खम आ आथिखालाव नों दुब्लि फोथाराव थांबोब्ला खमखोनो ना बेजेर मावा ना फिथिखि ना खावाय ना बेफोरखौ गुरनो थांबोला सिदरि ना सेंना दुब्लि फोथाराव मोनोमोन जे जोङो जेखाइ खबबाय लानो नाथाय आथिखालाव मोननो थांला आरो जेरै खांखायखौथ मो बा बारा मोनोनो थांला दुब्लि फोथाराव।
औ नङाबाथ' गोदोनि समाव जोङो मोना समावहाय टर्स लानानै दंग'फ्राव नायगिरबानो गोबां खांख्राय मोनोमोन। औ औ नंगौ नंगौ।
आखायाव जोङो गोदो गोदायथ' बन्दर लानानै जोङो बे जरा दाननो थाङोमोन जोंनि दुंफोरा बिदिनो ना माखासे लाबोनानै बिदिनो जायोमोन।
अ जोङो जोंनिथिं जरा दाननाय होनो। ना दाननो थांनायखो हराव औ
जेरै खासि बा जं लानानै ओ बे
मोजां नुबाय
अ दा होमबा दोनथ'नोसै समा जाबाय नों
समाबो जाबाय नोंथां औ